औ हेल'
खोनाबाय ना?
औ खोनाबाय
औ दायो होनबा जोङो हारिमुनि बागै सावरायसिगोन ने?
राव हारिमु बर'नि हारिमु
औ बर'नि हारिमु ओं
हारिमु
रिमु होनो ब्ला औ बे बायदिनो बर हारिनि आसार खान्थि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिबो हाबना थाबाय नङा होमबा
औ हारिमुआनो मा होनो? हारिनि आय
औ हारिनि आयना औ। हारिमु गैयाब्ला माने मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया आरो। उम बे बायदिनो जेनेबा मोनसे हारिया मा जादोंमोन मा जाया खैमोन माबायदिमोन बेखौहाय जोङो हारिमुनि गेजेरजोंसो नायनो नायफिननो हायो बा नुनो हायो नालाय बेखायनो आयना होननानै बुंनाय जायो आरो ओं गावनि महरखौ नुयो नालाय।
बे बर' आइजोफोरनि बागुरुम्बा मोसानाय ना?
औ औ
ब
औ
फोरनि दानाय लुनाय बर' माबाखौ मुलुगाव सि सिनायथि होदों आरो
औ दाख्लै बावैसोबो जालांनाय ना बागुरुम्बा दोहौआबो मोन से बर'नि जारिमिनारि
ओम जोंनि हारिमु बेयावथ' जोंनि हारिनि हारिमुनि मोसा हानाय ना बे मोसानायनि गेजेरजों मुलुगाव जों बयजोंबो मिथिजादों मुलुग दरबाराव बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों।
बिनि अनगायैबो बा ओ बर'फोरनियावहाय बिदिनो दोरोङारि मोसानाय दङना खेराइ मोसानाय
औ खेराइ मोसा सानाय दङ ओमफ्राय मा मा दङमोनलाय
अथ्र'थामोन ना?
दाउस्रि देलाय मोसानायबो दं नामाथाय
दाउस्रि देलाय ओं सिख्रि सिख्ला मोसानाय गासैहाय माने खेराइ मोसा सानाया बर'फोरनिया अथ्रथा दंमोन आरो
औ
अ। बिबायदिनो ओरैजाय
दामनाय देनाय नि बेलायावबो जोबोरैनो माबानाय ना? दावगानाय जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगना थरखा ग'ला बे फोरनो आरोना बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय दामनाय खाम दामनाय जोंनो माने गोमखाङोना बर'नि गामिया बैसागु बो
गखां गोखाङो ओं। दिनो दायो सोलोंथाइबो होनाय जासि सैना बेफोरबायदिनिबो दामनाय-देनाय, मोसानायनिबो सिगाङावहाय एसे खम मोनबाबो दा डेभलप जाबोनायलाय दायो बांसिन जेरावनो मेरावनो इदिनो सि फोरबो फोरोंनाय
औ औ
औ बहाबा गामिफ्रावबो फोरोंनाय जायो औ
ओरै बिजनि आनसलिकआवबो फोरोङोमोन जोंनिया ओरै सिफुं सुनाय
औ आनसलिक आनसलिक गासिबनियाबो बेबायदिनो फोरोंनाय जाबाय बर'फोरनियावबो।
ओनदै ओनदैफ्रानो दामनो गोरोंसै दानिया ओनदै ओनदैफोरखौनो बिदिनो
दा बेजोंनो जौगाबोबाय आरो गथ'फ्राबो उम औ।
आरे, हारिमु होनोब्ला जानाय लोंनायाबो हाबो नामा ना?
औ जानाय लोंनायाबो गोलैयो औ।
सबायजों दाउ
ओ सबायजों दाउ अनला दाउ नारजिजों अमायाथ' औ।
बेफोरबो जोंनि हारिमुवाव गोलैयो आरो। जानाय लोंनाय
ओरैजाय आरो नाफाम थाबाय।
उम ना फाम
नाफामाथ' बिराद मख' जाथावथार नङा होमबा?
नोंथां।
मोननायाव उम
सबायजों दाउना माया हाबबायमोनलायनो।
सबाय जों दाउ ना अनला जों दाउमोनथाय।
अनलाजों दाउसो मोनदां। आरो जेखेब मोननै जौ दै जौ गोरान बेबो जि आइ तेग बाय ना?
औ
हो
ओ बुंनो थाङोला जोंनि हारिमुवा जेरै ए जोंनि हारिमुवा होनदां। फारफ्रोम
औ औ फारफ्रोमथिंबो दावगाबोबायथ' आरो दा लोंनाय जानायफ्राबो एसे खम जाबाय गोदोहाय बर'फ्रा बांसिन जुमाय लोंला जाला थायोमोन ना। दायो बेफोरो एसे खम जाबो सोलायबोबाय जि आइटेक मोनबाबो माने बांद्राय बेबायदि लोंनानै जानानै गोग्लैसोनानै थानाय नंला आरो बारा ओं।
औ।
गुबुन हारिजों गोजानाय मानायबो जायोमोन ना बरफ्रा डेभलप नङैखाय जौगानाय नङैखाय माने
उ आरो मोसानाय मोसानायनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मोसानायनिबो एसे सावरायजागोन नङा ना
औ सावराय जागोन दे
गोदोथ' गोदो गोदायनि सोलिबोनाय मेथाइ दङमोन ना जोंहा माखासे जेरै
औ खुगा मेथाइ औ
हाबा मेथाइ
औ हाबाफोरावबो मेथाइ खननाय जायोमोन ने
बिमा फिफाफ्रा बहाबा नाहा मैहा थांदोंब्ला बखालिया बा बिनानाव फ्रा गथ'खौ बोरखायनो नि थाखाय मेथाइ खननाय जायोमोन । आइया ना लायदों दों आगै आफाया हाग्रायाव थांदों होननानै बुरखानाय मेथाइ आरो बेखौनो गथ' मेथाइ बुंनाय जायोमोन ना औ गथ' गुरखायनि मेथाइ ।
बेबायदिनो हाबा मेथाइाबो दाउखा हाबनाय नआव सिला हाबनाय नआव होनलायनाय दंमोन ने? आंख दा बिलाइ होनलायनाया
उम
उन्दै उन्दैयाव गोदो लेखायाव मोनबोनाय
उम
ओ।
माने गरिबनो आंखौ दाहर होननाय जायो नामा इदिनो दाउखा हाबलांनाय सिला हाबलांनाय न'आव दा बिलाइ
औ उम बा न'खरखौ नायनानै हरनांसिगौ आरो ओ
सो जाहैबाय गो गोदाय
औ दानि दिनाव थ बेबायदि गैलानोना?
गैला
गासिबो माने समजों लोगोसे सोलायलांबाय थायो नालाय।
सोलाय
जानाय लोंनायावननायनि बेलायावनो होन गाननाय जोमनायनि बेलायावनो होन दाथ' फुजा फोरबो। फोर जाबा दख'नाफोरखौबो बारा सोरबा सोरबा गाननायखौनो नुवा माने सोरबा गानग्राया गानो आरामैनो।
औ गानो
उम
आगर बर' आ गाननाय दखनायावबो अ गुबुन बे आगरफ्राबो गोबां रोखोमनि दंना? उम
उम दाउसा मोाख्रेब दाउराइ आगर लाउ बेगर फारौ मेगन आगर गुबै
आग'र गुबै उम दङ' आरो हाबा हाबा। बेयाव गानहोनाय हिनजाव गोदाना गानहोनाय दख'नाखौ मा होनो नोंसिनिथिं?
औ दखना बेखौहाय दख'ना थावसि होननानै बुङो दख'ना थावसि ओं। गोजा खालारनि जायोना? उम दौदिनिफ्राबो मोसानायाव गानो नामा बे दख दखना थावसिखौ
औ औ दखाना थाव
उम।
राननांगौ खोमा ना बिदिनो
आखाइजों दानायखौनो गानो होनोमोन दाथ बोरै बोरै जायोथाय
आखाइ दानायखौ नागिरथारोथ हाबायावबो बा दौदिनि नो गान होनाय
दौदिनि मोसानायाव आरो
उम
आरो दामनाय देनायफ्राबो मोजां जाथारनांगौ ना।
उम
दौदिनैनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय जानांगौ आरो
औ।
उम
आरो माबा दंबावोमोनलाय जोंहा? बरनि हारि
बर'नि हारिमु जानाय लोंनायबो थांनाय गाननाय जोमनाय बैसागुखौ संक्रान्तिनि जोबथा खालार खालि मोसौ थुखैनाय जायो। बिनिफ्राय नेक्स्ट दिनानि। ओ सान सानसे उननिफ्राय अखानायैनिफ्राय जेनेबा मानसिनि बैसागु जायो आरो
औ संक्रान्तिनि माबाखौ ना सैत्रनि जोबनाय दिनखौ उम
औ। दे होमबा ना।
दे औ दे।
औ दे